औ
नोंथाङा दायो फ्रि नामा
औ नोंथां फ्रियावनो दंथयो
अ बिब्दिब्ला जोङो नोंथा ओ ससियेल मेडियानि बागै एसे ओ जेनेबा ससियेल मेडियाया जेनेबा जोंनि थाखाय खहा गोनां ना मुलाम्फा बैफोरनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा आं फंनैसो बुंग्रोनोसै नामा
औ नोंथां
ओ दानि जुगावथ जोङो जेनेबा ससियेल मेडियानि गेजेरजों गोबां बिबाङैनो जेनेबा जौगानाय होननानै बुंनांगोन जोङो गिबियावनो औ ससियेल मिडिया जेनेब्ला जाय सुबुङा मोजां खामानियाव बाहायो बै सुबुंनि थाखायनो मोजां जा ओ मोजां जायो आरोना नोंथां आरो जाय मानसिया जेनेबा गाज्रि बे ससियेल मिडियाखौ गाज्रि नोजोरजों बे गाज्रि बेबहारजों बाहायो बैफोर सुबुंफोर नि थाखाय बेयो खहा गोनां जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
बिब्दिनो ससियेल मिडिया जोंनो जेनेबा जायगायावनो थानानै सोलों थाइ लानो हायाब्ला जोङो जेनेबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव जेनेबा फोरोंनाय फोरोंनाय बेफोरबायदि जेनेबा कचिं टिउसन बेफोरखौ जों ङो ओ ससियेल मिडियानिफायबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो जोङो जे ओ जेनेबा माबाफोर गोरा बिदिनो सोंलुफोरनि फिननायफोरखौ जोङो मोनाब्ला जेनेबा जोङो ससियेल मिडियायाव गुगोलनि दारै जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बिब्दिनो जोङो जेनेबा ससियेल मेडियानि दारै ओ गोजान गोजान नाव थानाय सुबुंफोरजों जोङो जेनेबा ओ बिब्दिनो रायज्लायलायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बिदि बिब्दिनो जोङो ओ ससियेल मेडियानि दारै बबे बबे जायगायाव मा मा जादों मा मा जाब्र'थाय मा मा मोजां हाबा जादों बैफोरखौ जेनेबा जोङो मोनथिनो एबा मोनदांनो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा बे जेनेबा ससियेल मिडियानि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा बुंनाय
जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनैखौबो नुयो
औ औ
ओ जेनेबा बहाबा माबा जादोंबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुनो मोनो ओमफ्राय जोंङो ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोङोब्ला
औ
रोङैखौबो रोंलांनो हायो
औ
बिनिफाय जोङो ससियेल मिडियायाव जेरै फेसबुकफ्राव इउटुबफ्राव रां खामायनोबो हायो मोजां मोजां भिडिय' फट'फोर आगारनानै ओमफाय बिदिनो आरो मोजां मोजां मोजां फट'फोर आगारनानै
औ
एबा भिडिअफोर आगारनानै गोबां रांबो खामायनो हायो बिनिफाय गाज्रियै गाज्रिफोर होयोबा गाज्रियैनो थाङो
औ
बिदिनो बहाबा सोरबाफोर माबाफोर जादोंबा बे सथेल ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो आगारनो हायो सोरहाबा आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां हिनजाव माहारिफ्राबो रं नाम्बार जानानै खारो नोंथां
औ नंगौ नोंथा नंगौ नंगौ
बिदिनो फेसबुकफ्राव नुनानै सोरजोंबा रायलायनाय बिदिनो हाबा जाखानाय आइजोफ्राबो खारदो ह नोंथां बेनि थाखायनो मोजां बाहायनांगौ आरो मोजां लामाजों थांनांगौ गौनौ नोंथां
उम उम ओ बेनिफ्राय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेनेबा माबायदि माबायदि सो ओ मा मा रोखोमनि सोलोंथाइफोरखौ मोननो हायो जों नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
जेनेबा जोङो फरायनायनि सोमोन्दै माखौबा जोंनो सारमोना होख'नो हायाबा बेफोरखौ जोङो गुगोलाव नायनानै फरायनो हायो ओमफाय जेनेबा जोंनाव लेखाफोर गैयाब्ला बेैफोरखौबो जों नायनानै फरायनो हायो नोंथां
आथिखालावथ' जोङो ओ ससियेल मिडियायाव जेनेबा ओ दडान्सफोरखौबो अनलाइनजोंनो फोरोंनो हायो नङा होमबा नोंथां औ मै साय औ औ मेथाइ खननाय बिब्दिनो बायदि रोखोम इन्सट्रुमेन्टफोरखौ जों ङो अनलाइनजोंबो सोलोंनो हायो लोगोसेनो जों आथिखालावथ' गासिबो खामानिखौनो जोंङो अनलाइनजों एसे मावो नंङा होमबा नोंथां? औ बेखायनो ससियेल मिडियाया जेनेबा ओ मोजां बाहाय गिरिफोरनि थाखाय जेनेबा बिराद मुलाम्फा गोनां नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जोंङो उम ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां रां खामायनानै बिदिनो बयजोंबो सिनायजानायबो जादों नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बिदिनो इउटुबफोराव जेनेबा गाव गावनि रोंगौथिजों गाव गावखौनो जेनेबा साबसिननिफ्राय ओ हामसिन देखाय बेनि थाखाय जोंङो इउटुबाव जेनेबा
ओ मोनसे बिब्दिनो गाव गावनि बागै भिडिअ' खालामनानै हगारनायखौ नुनो मोनो जों नंङा होमबा नोंथां? औ नोंथांङाबो ओ इउटुबफोराव बिब्दिनो रिल्स हगारो नामा नोंथां?
औ नोंथां मोनफा मोननै आगार
औ नोंथांङा जेनेबा ससियेल मिडियायाव बिब्दि उम पस्ट होनानै माबायदि थुलुंगानाय मोनो?
उम उम आंथ' बारा आगारा बिदिनो मोनफा मोननै ओरैनो गावनि इन्टारेस्टजों आगारो आरो नों
औ औ औ
नोंथांङा?
बिब्दिनो आंबो माब्लाबा समाव जेनेबा बिब्दिनो हगारनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बिब नोंथांङा जेनेबा सोलोंथाइयावबो ससियेल मिडियायाव माबोरै मा रोखोमै हेफाजाब मोननो हादों फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जेनेबा आं रोंङाखै आं बुजियाखै बे एन्सार बे कुइसनखौ बेखौ आंङो मबाइलआव हाय गुगोल आावहाय माने सार्च खालामनानै नायो आरो नों
औ औ
अब्ला मोजां थख'यैनो बुजिनो मोनो नोंथां।
उम ससियेल मिडियानि जेनेबा गाज्रि गोहोमखौ नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा? ओ आथिखालाव माबोरै माबोरै ब्रै जेबा ससियेल मिडियायाव गाज्रि रोखोमै गोहोम खख्लैदों बैफोरनि बागै
औ नोंथां।
औ
ओ बिदिनो आरो खा-खायसे मानसिफोरा जेनेबा गावसिनि मोजांखौ दिन्थियालासिनो गाज्रि मोसाला बायनानै आगारनाय
औ
गाज्रि पस आगारनाय गाज्रि-गाज्रि मालायनि पस्टफोराव माबा मेसेज कमेन्ट लिरनानै हरनाय आरो बिदिनो गोबां नांला बंसा बुंनानै आगारनाय
औ
बेफोरनो गोबां जोंनि बर' समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नोंथां
औ औ ए
ओ नोंथांनि बादिब्ला बे ससियेल मेडियाया जेनेबा सोलोंथाइयाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नामा
खोख्लैया नोंथां
औ आथिखालावथ' जोङो अनलाइनजों जेनेबा पाबजि फ्रि फायार गुबुन गुबुन अनलाइननि गेम गेलेयो नङा होमबा नोंथां आथिखालाव बै बैफोर गेम फोरावनो आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ गब' हा हाबनानै जेनेबा गाव गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावला ओ सोलोंथाइ लानांगौ दंब्लाबो सोलोंथाइखौ लाला बिब्दिनो बैफोर गेमफोरावल' गोसो होनानै बेफोरो बेैसोर सुबुंफोरा सोलोंथाइयाव उन जालांनानै बिसोरो दा ओ गाज्रि गोहोम नांनानै दं आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
गेम ओ बैफोर गेमफोरा जेनेबा जोंनि लाइमोन बैसोआव जेनेबा गोबां उम गाज्रि गोहोम गोलैयो आरोना नोंथां
औ नोंथां
उम नोंथांङा बैफोर गाज्रि गोहोम खोलैनायनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
बेफोरो जाबाय गावसोरनि रोंनांगौखौ सोलोङैनि थाखाय गावसोरनि सानां साननाय हनायफोरखौ मोजां खामानियाव बाहायियाव बिसोरो बेबायदिनो गेम फ्रि फायार गेलेनानै गावसोरखौनो माने गाज्रि गोहोमाव खोख्लैनानै लादों नोंथां
औ
बिब्दिब्ला नोंथां ओ जोंहा समाबो जाया नङा जानानै फैबाय नोंथां
औ नोंथां
ओ जोङो बिब्दिनो उननि समफोराव बो गोबां गोबां रोखोमनि टपिकनि बागै सावलायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ दे होमबा दोनथ'सै नोंथां
औ दे